नोंथांनिखौ बहुद गोरलै गोरलै खोनादों
ए आंथ' मोजाङानो खोनादों
औ दा नोंथाङाथ' उन्दुनो लाबाय जानो हागौ
औलै नोंथां सानसे खामानि मावनाय बिराद थाब उन्दुनो लुबैयो देहायानो
उन्दुनायनि सिगां आंजों मोनसे फिसा आयदा सावरायहरदो नामा
अ आदसा आदसा जागोन नोंथां दा जों
दिनैजाय सानावहाय मा खामानि मावदों बे आयदानि सायावनो सावरायदो
औ नंगौ हयथ' खोन्थानो गोनां मानो होनबा दिनै आङो आहाम मावनाय खामानियानो जाहैबाय माने रांखान्थि आरजिनायनि सायाव खामानि मावदों माबोरै रां आरजिनो ब्ला जों थाइसे थाइनै खामायनो हायो बेखौ लानानै आङो नोंथां मा खालामनो थालिर बागान दं नालाय थालिर गोमोनसो लानानै थांदोंमोन आं दा दा ओमफ्राय बेहायनो फाथैबो दङ फाथै एसे लानानै थांफेरबाय ओमफ्राय मैगं-थाइगं जेरै मा होनो बैयो बहल ए एसे दं आरो भिन्दिबो एसे दङ बै दाख्लै सिगाङावनो मावनायमोन आरो बिसोरो दा बेखौनो लानानै थांदों जोगोनार बिजौबो एसे लांफाबाय मोनबाय जोगोनार बिजौआबो आरायस' थाखा
औ बिदिब्ला नोंथाङा माने थालिर बागान खालामो नङा होमबा
औ नोंथां दङ एसे बारा बुरजाबो नङा नालाय
औ औ बिदिब्ला नोंथां थालिर बागानखौ नोंथाङा माबायदियै जोथोन लायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ आदसा आदसा थालिर बागाना थालिर बागानाथ' जेबो नंथारा माथो मावोबालाय माने बिफां जेेल नो माबायो ओरैबायदि खामनांग बिफां गोरलै गोरलै आओंखारबा बे बैसाग समाव आरोना नोंथां बैसाग समाव माबाखौ सोलायनांगौ माने बे जाय बिफां गिदिर दं बिनिफ्राय जावखानानै लाबोदो जेराव लांदां जायगा बेहायनो आराम गोदान हा एसे जावनानै हा गुरै खालामनायनि गायनानै होदोलै हेलानो माने मालाय जेरै अखा मोनबाथाय जि लाब लाब देरखायो नोंथां ओमफ्राय जों बेयाव माबलाबा मालाबा एसे बेरामारि जानो नागिरो नालाय एम्फौ एनला बिलाइखौ सोबो रस बेयाव अस्थार आरि एसे सारबा मोजां जायो आं बेखौनो ऐसे सारनाय जायो मालाबा मालाबा
ओ
ओमफ्राय जेला बिबार बारो बिबार बारबाथाय हाब मोनजाबायानो साननानै लाखादो
थालिर मैखुननि बै मैखुन बिबारा बेखौबो जों फाजा जायो आलुजों आरो बाजाराव फानबाबो आङो बेखौ सत्तुर थाखा साथि थाखा एसे फिसाखौ सल्लिस थाखा। बिदियाव फाननो हायो
औ माने गोबां दाम दंसै आथिखालनि मुगायाव माने थालिर लायै थालिर माखासे थालिरावहाय माने गोबां भिटामिन मोनो नालाय जोंहा बे बेफोरनि नलेज दंसै आथिखालनि सुबुंनाव ओंखायनो माने थालिरखौ बायनानै जासोसै दा नोंथाङा बिदिब्लाथ' मा मा थालिरखौ आबाद खालामो?
औ हा आंनाव कालेकसना बुरजाथार नोंथां थालिरनिया बा जेरै थालिर हायथा भरतमुनि भरतमुनिखौनो बै माबाखौ होनो
गेदमुनि
जेट मुनि नंगौ बे गोदैथार बेबो जानो बिराद मोजां आरो फिथाइयाबो नायनो मोजांथार नायनायाव ओरैबायदि सानगोन नोङो एसे गोथांसो नामाब्रा मोननो नांबावगोन नामा सानगोन बाजाराव बायबा
नामा नोंथां
गोथाङै जाया बेखौ फोमोननानै जायो दा जै मोनबाय ओरैबायदि बेरे मोदै बायदि जालायखायो आरो नोंथां गोदोयानो
माने मैदेर थालिर थाइसे जाबा मैदेरनि बोलो मोनो होननाय बायदि
बेखौथ' आं मिथिला नोंथां जिखुनु जानो बिराद गोथाव बेबो। ओमफ्राय जोंहा ओरै बै रुनानै जाग्रा थालेर मा होनो जाहुवा बेबो बिराद गोथाव रुनानै जायोबा गोमोनाव।
ओ
बेबो दङ आरो सिनि साम्फा बेथ' नांखागौ बुरजा दं बेबो फुजा फुजायाव माने मानसिफोर लांफैयो नालाय।
औ
नंखायनो बेखौबो गायदों आं नोंथां।
औ
आरो मालभगबो दं जोंहा। मालभगआबो बुरजायैनो मोनो। दा मालपगाबो फाननो मोजांथार नोंथाङा आं दहाय लांनाया मालफगानोमोन। माने गोमोन थालिरमोन थाइसेयावनो जोङो थाइबा गथा फैसा मोनो थाइनै फानबाथाय दस थाखा।
ओं
आरो जोंहा मोनबावो थालिर हायथानि मोनसे बिराद बाजार दङ। थालिर हायथा नुबाथाय मानसिफ्रा हाब मोजांथालै बे आदाना थालिरा होनलायनानै लाङो आरो आंनिखौ नोंथां।
नोंथाङा थालिर गोमोन खालामनायाव खार'बायट गेसफोर लागायो नामा? ना ओरैनो फोमोननानै डाइरेक्ट लाङो ना बे बि माबा मोनसे गेसजोंहाय फोमोनो?
आंथ' बिदिखौ मिथिथारा मा जों माबारै फोमोनो आंहा बे गोदोनि दानबाय राबाय दानफायबाय ओमफ्राय बिदिनो बै मा होनो ना कार्टुन बक्सा बेहायनो दोनलाबायो आं मालाबा बस्था खोबलाबायनानै दोनो।
बिराद माने जेबो मुलि गैया जेबो माने भेजाल नङा आरोना अब्ला नोंथांनि थालिरा जानो बिराद गोथाव गोदै मोनो।
औ जायो नोंथां मानसिफ्रा बे बायनाय मानसि फ्रानो ब्रा ब्रा माने बायफैबाय थायो आरो मालाबा मोनथ्र'आबा माहाजोन थालिर लाबोखै नामा होननानै सो
औ नंगौ होनखागोन मानो होमबा खार'बायट गेसजों फोमोननाय थालिरा नायनायावहाय स्लिम स्लिम गोमो जायो नाथाय सिङावहाय बियो मोना। गोथाङैनो थायो माने खालि सानि बिगुराल' गोमो जायो आरोना जायफोरा बेखौ बायनानै लांफ्राङो बे जाथावै अबस्था जायो बेखायनो बांसिन मानसि बेनो माने नख' न'आवहाय ओरैनो दाननानै हारसिंनो मोननाय बेबादिखौ जानो
अ
बयबो हास्थायो आरो देहानि थाखायबो जोंहा बेफोरो प्रब्लेम जाया। जुदि मोरैबाफोर बेैफोरबायदि गेसजों फोमोननाय थालिरखौ मालाबा जायोब्ला माने जोंहा उदैफोरा सानोबो हागौ। खिलुनायबो जानो हागौ गोबानायबो जानो हागौ। बेबायदि बेमार जानायनि चान्स थायो आरो ना नोंथां। बेनिखायनो हानायमानि बैफोरबायदि नोंथाङा खालामनाय बायदिखौ मोनजायोब्ला जोंहा देहायाबो बिराद थाजिम गुसु मोनो आरोना नोंथां। बेबायदि मोनो आरो नोंथाङा मोनसे आथिखालनि मुगायावहाय थालिरनिफ्रायनो मोनसे जेरैजाय आलुनि चिप्स। माबा माबिनि चिप्स बानायना पेकेट खामना फानोना थिग बेबायदिनो जोंनि लकेलनि मानसिफोरखौनो माने थालेरखौनो गोबा गोबा गोबा गोबा हानानै सिप्स बानायनानै फाननायखौ आं नुनो मोनदों एसे संख्रि फोननानै। माने बिसोर ओरैबायदि खालामो थालिरखौ सिगां गोथांखौसो लायो आरो ओमफाय थालिर गोथांखौहाय गोबा गोबा गोबा हानानै सिखाजों हानानै बेखौ सानदुङाव फोरानो आरो सान्दुङआव माने बांद्राय फोराना ओरैनो माने दै सर' होयो। ओमफ्राय बेखौहाय उनाव हाय मस ला संख्रि एसे होनानै मिक्स खालामो लगायनानै। आरो बेखौ थाव गुदुं रिफाइन थावखौहाय गुदुं खालामो आरो। सारयावहाय अराव। आमफ्राय जेब्ला गुदुं जायो अब्ला बेहाय बै बे ने थालिरनि बै गोबा गोबा हानाय खौहाय थावजों एवो आरो बारा गोबाव एवनो ना दसेल' एवनांगौ। जानो बिराद गोथाव जायो बेबायदिनो जेरैजाय हाथायावहाय बै रेडिमेड जेनेबा बेबो रेडिमेडआनो जाहैबाय जेब्ला हाथायाव लाङो। अब्लाबो बै जेनेबा फुल पेकेजिं नाम दङना खायफाया बिराद मोजां मोजां बैफोरबायदि सिप्स जायो आरोना बेबायदि आथिखालनि हाथायाव फाननायखौ आं नुनो मोनो नोंथाङाबो बिदि खालामनानै फानोब्ला बांसिन रां मुलाम्फा खालामनो हागोनखौ आं सानो।
औ दा जोंनि ओनसोलाव आं मालाबा नुदोंमोन। खिन्थु आं बारा खेल खालामाखै इ सासे बुरै बायबाय थादोंमोन। बेसो ए थालेर एवनाय नामा होननायखाय एसे नायहरदोंमोन आङो बेयावसो नुदों। बिदिबो फानजायो होमबा नोंथां?
औ मोनो। बिदिबो फाननो हायो माने बिदिबा जोंहा आरो बां सिन मुलाम्फा जायो आरो जाग्राफ्राबो जानो मोजां मोनो आरो बेखौ जों एसे दोनथुमनानैबो जानो हागोन आरोबाब फाननो हागोन आरो ओमफाय नै जोंहा गोमोन बा सम जानाय लोगो लोगो राबाय दानबाय आरो बे मोनखांनानै साननैबा सान थामनि गेजेरावनो जोंहा बेखौ फानजोबनो गोनां जायो। जुदि नोंहा हाथाइया मेरला गैयाबा खाथियाव फाननो हायाब्ला बि रो ओरैनो सेवनानै थाङो आरो ना नोंथां
नोंगौ।
औ दा ओमफाय बेफोर थालिरखौहायबो माने सायख'नानै बानायनांगौ अबेबा बायदि थालिरा बांद्राय मोजां जाया बेबायदियावहाय बै माखासे जाहुवा थालिर रुनानै जों बे जायो बैफोरबायदि थालिरफोराव माने थालिरफोरा बेबायदि चिप्स बानायनायाव साबसिन जायो आरोना नोंथां
उम नोंगौ
औ
दा नोंथाङा माबायदि आ खालामोब्ला जोंहा बाजाराव साबसिनै फाननो हायो बेनि बागै फोरमायबाय नङा होमबा नोंथां दानबाय
खोनानो मोनाखै नोंथांनिखौ मा होनदों
अ माने नोंथां नो नोंथाङा बे मा होनो माबोरै खालामोबा बांसिन रां मुलाम्फा खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै थानाय दा गोजोननाय थाबाय नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बे समाव बेबायदिनो आं उन्दुनोबो ओंखारखाबाय दोनदिनि नोंथां
औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां थालिर बेफारिनिसिम
गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय
दे बिदिब्ला
औ दे नोंथां दे गोजोन्थों